हेल' हेल' नोंथां खोनादों आ नोंथाङा।
ओं खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि।
आं जिरायना दं नोंथां।
औ। आं नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों माने फंसे बाथा माने सावरायनो होननानै नोंथांनावहाय माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन।
माने जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय माने दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माने माबायदि आबाद खालामो बा दैज्लां बोथोरनि अनगायै बे मा मा खेथि आबाद बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ। थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो मैगं थाइगं आबाद गोबां आबाद मावनायखौ जों
औ।
बेबायदिनो थिग बेबायदि जों माइ गायनो थाखाय जोंनो गि बेयावनो नांग्रोगौ माइलि माइलिखौ खौ जों जावनानै मोजाङै जावनानै मा होनो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जों बे। बे खौ दैयाव साननै एबा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय जों बेखौ माइलिया जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ बोरियाव थिखांनानै जों थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो माइलिखौ फोनो थाख खाय जोंनो गिबियावनो दुब्लिनि दुब्लिम दुब्लिनि गोनांथि जायो। बियो जाय दुब्लिखौ जों मोसौ एबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै फोमोननाय जायो। फोमोननायनि उनाव जों जेब्ला हाया मोनो अब्ला जों माइलिखौ सास्रो सास्रो फोनाय जायो बेनिफ्राय जों माइलि दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव जेब्ला गोजौ गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ माइ गायनो थाखाय जोंनो दुब्लिखो ट्रेक्टर एबा टेक्टर एबा मोसौ हालिजों मोजाङै हेव नाय जायो दानि जुगावथ' जों मोसौ हाल मोसौजों हालेवनाय गोबां नुनो मोनला बेनिफ्राय जों मोजाङै हालेवना लानानै हाग्रा बंग्राफोरखौ फुनानै जोङो आलि होनानै जों खैथाया जेब्ला गोजौ जायो बेखौ जों फुनानै जों माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां मैगं-थाइगं आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जों जेरै जिंखा भल जोगोनार पटल लेस स्रा बिलाहि, बानलु
भिन्दि बेफोर बायदि बायदि आबाद मावनायखौ जों जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
सोरनि ओनसोलफोराव माबायदियै आबाद मावो एसे फोरमायना थिना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंना दैज्लां बोथोर बुंबाथ' ओ जा बर' हारि बा बर' सुबुंफोराल' बा बर' गामियावल' मावनाय जाया। बेखौ गोबां माने गुबुन गुबुन जायगायावबो माने बे माइ आबाद खौ मावनाय जायो मानो होनब्ला बे जोंना माइ आबाद ब्ला जोंना बे मिनिफ्रायनो ओ माइरं जायो नालाय। बे माइरंखौथ' माने ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुब बुन जाथिफोराबो सुबुंफो मे जाखायो नालाय नोंथां बे माइ आबादखौ माने गुबुन जायगायावबो औ। मावनाय जायो आरो नोंथां उम जेरै ओ जोंना दैज्लां बोथोर बुंबोलाहाय माने ओ बिदिनो दै बानानि बिबाङाबो बाङो। ओ नङा होमबा नोंथां? जेरै ओ औ जेथिंबो दैबाना जायो जेथिंबो ओ माने बुखार बुसिखौबो जों नुनो मोनो जेरै ओ जोंना आरो दैज्लां बो थोर होनब्ला माने माइ आबाद मावनो थाखाय दैनिबो गोनां थि जायो ओ जेरैहाय जोंनो ओ माने बिरान फोनायावबो दैनि गोनांथि जायो आरो बिथिं माइ गायनायावबो दैनि गोनां थि जायो बिनिखायनो जोंना ओ दैखौ माने ओ बांद्रायबो मा माने बाना जाजासिम बिदि नांद्राया आरो। जोंनो एसे जखानि मोनब्लानो जायो जोंनो। जेरै जोङो माइ आबाद मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गिबियावनो माने जोंनो- बिधान नांग्रोगोन ओ बे बिधानखौ माने जोङो ओ खायफा खायफा माने थिनानै दोनखायो जेन फैगोन बोसोराव जोंङो बिदि बिदि होगोन होननानै जोङो थिनानै दोन नायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ थिनानै दोनखाय गैयाबाबो जोङो जेरैहाय नार्सारिफोरनिफ्राय बा गलाफोरनिफ्राय जोङो लाना फैनानै बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायावहाय होनानै एबा ओ न' खाथिनि फुख्रिफोराव जो ओ बारिमाफोराव हरसे सोमनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां हरसे-हरसे सोमना दोननायनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ बोखाङो बोखांनानै जोङो बेखौ आरामसे फेनस्राना होनानै जोङो ओ लाइजौ लााय बा लाइ बिलायजों जोङो ओ खोबनानैनो दोनो जाहाथे बेनि दैया रा रानो औ बिनि उनावहाय जोङो दुब्लियावहाय ओ जेरावहाय जों बे बिधानखौ फोगोन बेयावहाय जोङो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों माने हाल एवनानै लाग्रोनाय जायो। लानायनि उनाव बै थिखांनानै दोनखानाय मायलिखौ जोङो लानानै थां नाय जायो उम लाना थांनायनि उनावहाय बै हेवनानै लानाय जायगायावहाय जोङो बेखौ ओ साबस्रि साबस्रि होनाय जायो। माने नांगौ बायदि जखानि उम लानानै जोङो साबस्रि साबस्रि होनाय जायो नोंथां उम बेनि उनावहाय जोङो जेरावहाय जों बे बिदानखौ बा बिधाननिफ्राय बेयो खोथियानि महराव जाहैबाय नालाय ओ बेखौ जोङो ओ माबेयाव गाय गोन बे द्लिखौ जोङो आरामनो मने आथिखालावथ' मोसौनि बिबाङा गोबां ख खम आरो जों नुनोबो मोनला मोसौजों हालेवनायखौ औ बिनिखायनो जोंना ट्रेक्टरजोंसो हालेवो आरो ट्रेक्टर जों माने हालएवनानै लाग ग्रोयो गिबियावनो लानायनि उनावहाय जोङो औ आलि दानो आलि दाननायनि उनावहाय जोङो आरो माने हलि ज न फखांनायनि उनाव आरो जोंना आलिखौ माने माने खोबावनाय जायो आरो नोंथां। औ खोनायनि उनावहाय जोङो जोङो ओ बिधान एबा खोथिया फोनायखौ जोङो ओ फोनानै मो मुथा मुथा खानानै लाबोयो गायनाय जायगासिम ओ लाबोनानैहाय बेखौ जोङो हरसे बा हरसे सानसे जोङो ओ फुख्रिफोराव बा दैमाफोराव सोमना दोनो ओ खोथियाखो जाहाथे गाज्रि जाया बिनि रोदाया राना ओ बिनि उनाव जोङो ओ नेक्स सानावहाय जोङो बेखौ ओ लांनानै गायनाय जायगायाव लां नानै माने हवबावनै गानाय जायगायावहाय बे बिधानखौ लांनानै जोङो गायनानै होनाय जायो आरो नोंथां जोंना ओ माइ आबाद ल' नङा जोङो गोबां बे माइ गायनाय जायायावहाय जोङो गोबां खेथि खालामनो हायो जेरै जों जोङो काला होनो हायो ओ दालि बिदिनो स सबाय बिदिनो मटर जोङो हेवफिना लासिनो बिनि ओ सायावनो माने जों होलानो हायो आरो बेफोरखौ बेफोरबो मोनसे आबाद मावनाय माने खेथि आरो जेरै बेफोर ओ जोङो मथरफोरखौबो फेदेरनानै जोङो दाबुल माने ओ आबाद खेथि मावनो हायो जोंना आबादारिफोरा बिदिनो आरो जोंना मेसें बोथोराव ओ आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंना मेसें बोथोराव बै माइ गायनाय जायगायावनो माने हाल एवनानै ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो ओ ट्रेक्टर एबा मोसौ सौजों एवनानै जोङो ओ बेसर फोनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां उम जेरै बिसिना दोङो बेसरखौबो बिदिनो फैयो जेन बेनो माने बेसर फोनो थाखाय जोंना जोलै नांग्रोगोन बे जोलैखौ थिखानाय दोननाय गैयाब्लाबो जोंना नारसारिफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो फोनो हायो जेरै फोनायनि उनावहाय जोंना बिफांनि महर लाब्लाथाय जोंना बिदिनो आबादारिया माने जोथोन लानांगौ जायो जेरै बिनि बिफांयावहाय एम्फौ जादों नामा बा बिफांहाय गाज्रि जादों नामा बेफोरखौ माने नायफा नायफा नायनै आबादारिया माने बेयाव मुलि एबा हासार सारनानै होनायखौ जों नुनो मोन मोनो नोंथां बेनि उनावहाय बियो लासै - लासैनो गेदेर जानानै फिथाइ महराव लायो जेन फिथाइ थायोब्लाबो जोंना बिदिनो हासार एबा मुलिनि गोनांथि जायो बेयाव हासार एबा मुलिखौ सारनानै होनाय जायो बेनि उनाव बेनि फिथाइया रायोब्ला औ बे ज फुयो फुनानै फोथारावनो ज दोननानै जोंयो ओ मिसिन एबा टेग मिसिं एबा टेगटरजों जों नानाय खौ नुनो मोनो आथिखालनि मुगायावथ' मोसौजों नानाया गोबां खम मायानो जा हाबा बिदिनो बेसर बिदिनो मटर सबाय बिदिबाबो जोंना मोसौ जों माब्लाबाबो नानायखौ नुनो मोनला आथिखालनि मुायाव औ माने औ ट्रेक्टरजों नङाबाबो मिसिनन मेसिनजोंनो नायखौ नों बिदिनो बेसर फोनायनि अनगायैबो जोङो गोबां आबाद दङ आबादारिफोरा जेरै बिदिनो लेस्राफोर खौबो जोङो दुब्लि फोथारावनो सां बानायनानै जोङो गायनो हायो ओ लेसारखौबो जोङो बिदिनो जोलै गैखायाब्लाबो नार्सारिनिफ्राय लाबोनानैनो जोङो बिदिनो गा मे नखरखौ सालायलांनो हायो आरो बिदिनो जौगालांनो हायो आरो जोंना सुबुंफोर मे आबफोरा माने आबादारिफोरनि थाखाय माने आबाद मावनो थाखाय माने जायगा दखरसेबाबो माने बिसोरनो थोजासे बेनो जेरै औ जोंना न'खर आवबो मानो न'आव जानो थाखाय जोंना बिदिनो हा दखरसे दंब्ला बेयावनो आबाद आबाद मावो जेरै मैगं - थाइगं गायनानै औ जाहोनायखौ जोङो माने नुनो मोनो आरो माने आबाद मावनायनि थाखाय दख्लासे हाबाबो बुहुत थोजासे जायो आरो आबादारि फोरनि थाखाय औ जेरै जोंना नखरावनो गायनानै लायोब्ला जोंना हाथाय, गला, बाजारनिफ्राय माने बायनानै लाबानै जानांनायनि जेबो गोनांथि गैया आरो नोंथां बेनिखायनो नआवनो गायनानै एबा फोनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो दानि मुगायावथ जोंना गोबां मुलिनि बिबाङाबो बांबाय बिदानो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोब्ला जोंना मुलि होनाय मैगं थाइगंखौसो माने बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना नखर न नखरनो आबाद खेथि मावनानै लाबा जोङो न'आवावनो मान मोजां आं माने गो-गोग्गो माने मैगंखौ सोङो मोनजायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना आबाद मावनाया गोबां रोखोमनि दं बुंनो थाङोब्ला माने जोंना ओ माने बुंनो थाङोबा बाथ्रायानो माने जोबनाय नङा आरोना नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय जोंना टाइमाबो जोब्बाय हबा नङा होमबा नोंथां? औ जोंना औ दोननायनि समाबो जाबाय
औ औ।
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।